औ
औ हेलौ
अ खोनाबायना?
औ खोनाबाय। खोनाबाय नोंथां आङो दा ओरैनो दङ।
ए आंबो ओरैनो दङ आंबो ओरैनो दंथ थयो।
थां दा बे समाव सानैजों जोङो बर'फोरनि मोनस से ओ दोरोङारि बोथोरजों सोमोन्दो थानाय रंजाथाइ फोरबो बैसाग बैसागुनि सायाव नायनो हागोन ना?
औ हागोन लोगो।
औ दा
हागोन औ। माने जोङो गावबागाव एरे औ औ। औ औ औ बे दोरोङारिबाबो माने जाय औ। नोंथांनिया नेटवर्क प्र-प्रब्लेम नामा? माने बे खौ जोङो बुंनांगोन जे ओहो एसे नांथादों।
दा
बे दोरों माने बैखौ लानानै दोरोङारिब्लाबो जे एरिया लायै एरिया गुबुन गुबुन जायोना बेखौनो आं आंनि एरियानि बागै एसे बुंनोसै। नोंथांनिया एसे खामानि होयाखै नेट वर्क आ नेटवर्कआ खामानि होयाखै अ आंनियाथ नाङोमोन नांनाया नोंथांनियानो जागोन प्रब्लेमा